खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
औ ओ नोंथांजों आं ओ जोंनि दा बैसागु रंजालि बैसागु बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनो आंङो ओ फन हरनाय जादों आरो नोंथांङा रायज्लायनो हागोन ना
औ नोंथांनो हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय रंजालि बैसागुखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम मा बायदि फालियो नोंथांङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बे बैसागु होनबा थ बे जाबाय बर फोरनि गाहाय फोरबो बेखौ जोंङो गासिबो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो आरो बेखौ जोंङो बैसागु बैसागु फोरबो फोरबोखौ जोंङो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो आरो जेरै- मानसि आरो मोसौ बैसागु ओ गिबि खेबावनो मोस बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो जोंङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोबा जोंङो गिबियावनो जे फुंङाव सिखारनानै साखोन सिखोन जानानै जोंङो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंङो थियारि खालामो आरो बे थियारि खालामनो जों गोबां मुवा नांगौ जायो आरो जेरै मैगं-थाइगं ओ मैगं-थाइगंआनो जाबाय जे फान्थाव हालदै पानिलाव बिदि नांगौ जायो आरो बेखौ जोंङो फिसा फिसा हाना लानाय जायो आरो आरो जोंङो औवानिफ्राय औवाजों खाथि जिरनानै बेखौ जोंङो बै मैगं-थाइगंजों जों माला सुनानै मोसौनो गानहैयो आरो आरो जोङो मोसौ गलियावबो खाना दोननाय जायो आ -रो आरो जों मोसौखौ बिनि उनाव जो जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो फुख्रि एबा दैमानि फारसे लाना थाङो आरो
औ नंगौ
औ थुखिखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ उदां हगारना होयो आरो मानोना जोङो बेलेग दिन जों मोसौखौ एबा दुब्लियाव दाल होयो बेदिनखालिसो बेदिन -थान बिनिखायनो जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो आरो जोङो आरो मोनायाव मोसौ जेब्ला मोसौ खानो सम जायो मोसौखौ लाबो लाबोनानै जोङो ओ मोसौनो एसे थङा थङा होयो आरो मोसौनो आरो -थनो जोङो गोदान दो दिरुं एबा जोङो फागा बेखौ जोङो मोसौनो बावो आरो नाथाय ओ जाहाथे जोङो मोसौआ जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जोङो मोसौनो बे फागाखौ बावनाय जायो आरो औ आरो जोङो बेनि बेनि उन खालिनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो बे मानसि बैसागु फालिनायाव जोङो गिबि खेबावनो जोङो ओ जायखिजाया जोङो खाथुमना मोननाय गोखै गोखा मैगं एकस' एकथा जोङो बेखौ बिद- संना जायो आरो बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै आबौआ बुंदोंमोन जे बे एकस एकता जोंङो गो -खा गोखैखौ खांथिंनानै जानो हायोबा जोङो देहानिफ्राय गासै -सिबो बेमारनिफाय जों बारगना मोनो होनना मिथिनो मोनदों आरो
औ
आरो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ जा बेखौ सोरहाबा बेदरजों सोरहाबा ओरैनो गोजा गावनि गोसो मथे संना जायो आरो दा बेनि उन बेनि उनाव जो जोङो ओ मा ओ गावबा गावनि थानसालियाव थांनानै। थानसालि एबा गावसोरनि मन्दिराव थांनानै। जोङो आफा इसोरनाव। आलारि बाथि लागायहैयो आरो। जाहाथे जोंनि बे। बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारग लांथों होनना जों बोर बियो। आरो लोगोसेनो जोङो। गिदोरफोरनाव। बोर लायो आरो ओ गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो बिदि। ओमफय जोङो ज-ज नो जोंङा आबै-आबौ आदा-आबौ फंबाय-बिनानाव ज-ज मोसानो ओंखारलाङो आरो बेयाव जोङो। ओ गामियावबो मोसायो आरो जोङो गामिनि अनगायैबो जोङो गुबुन दाब दाब गामियाव थांनाबो मोसाहैयो आरो। आरो मोसाहैयो एबा मागि हैयो। बो बुंजायो। ‌ औ आरो बिनि उनाव जोङो। ओ बेयाव गाननाय जा आइजोफोरनि जि जोम बेखौथ नोंथाङा मिथि जागौ जानोहागौ। गो औ औ जेरै बर आइजो फोरनि गाननाय होनबोलाथ दखना। दख'ना गोमो ओ आर'नाइ फास स्रा गोजा आरो ब्लाउस गोजा बिदि गानो आरो। आरो हौवासाफोरना गामसा गोथां ओ। फास्रा जिखुनु गाबनि फास्रा आरो। आर'नाइ फास्रा आरो। गिन्न्ददि गस्ला बिदि गानो आरो हौवासाफोरना। आरो बे ओ औ नंगौ आरो बे। जों लोगोसे जोङो दामग्रा देग्रा ओ गुबुन- गुबुन दांमग्रा देग्रारा ला थायो आरो जेरै खाम जथ था सिफुं सेरजा गंगोना आरो जों औवाजों बानायना मोननाय थखा बेखौ लानानै जोङो ज' ज' मोस मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो जोङो। दा नोंथांमोननि। ओनसोलाव मा बैसा बैसागुखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय ओ बैसागुखौहाय ओ गिबियावनो मोस मोसौ बैसागु फालिनाय जायो मैसागु बैसागु बैसागुखौहाय मोननै ओ मोननै बिबा औ फालिनाय जायो नालाय गिबियावनो मोसौ बैसो मोसौ बैसागुआवहाय जोङो। ओ मोसौखौ थुखैनो लाङो नालाय बेयाव बेखौ थुखैनो लांनायाव गोबां मुवा बेसाद नांगौ जेरै ओ दिगलिलिट थि थाराय ओ फानेलाव फान्थाव हाल दि बेफोरखौ नांगौ नालाय बेफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैखायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
ओ मोसौ बैसागुखालि बेखौ फुङावनो जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां बेखौ हानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
बेनिफ्राय जोङो बेखौ हानानै औवानिफ्राय ओ जिरनाय थेंगल बा खाथि बेखौहाय बेयावहाय जों बे खौ माला सुनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नों
औ औ बेनिफ्राय जों बेखौ माला स सुखांनानै ओ मोसौनो फुथाब फोननो थाखाय ओ साराय एबा थौनिफ्राय हांगार हल'नाय जायो आरो नोंथां। बे हांगारखौ जोङो। गय दुखुना द-गय-दुख खानि दुखायावहाय हल'नानै दोननाय जायो आरो नों थां
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेयावहाय थाव गुबै लगायनानै मोसौनि बिखुङावहाय ओ
फ'था फोनना होयो आरो जोङो औ औ नंगौ।
फिसा फिसा दाननानै औ मोनथाम दाननानै जोङो बेजों बेजों मोसौनि बिखुंआव फुथा फोननाय जायो आरो
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो फुथाखौ फोनखांनानै मोसौखौ जोंनि ओनसोलनिनो दैमायावहाय जोंहा दैमा दङ जोंनि बे गामियावहाय बेयावहाय जोङो थुखैनो लानानै थाङो आरो
औ औ
जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव बे हानानै लानाय मुवा बेसाद जेरै थाराय बेफोरखौ जोङो मोसौनियाव खुबै खुबै थुखैनानै जोंनि गोदोनिफ्रायनो मोसौ थुखैनायाव खनग्रा खुगा मेथाइ दङ नालाय जोङो बेखौ खनै खनै मोसौ थुखैयो आरो बे सलआनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बा एर नोंसोर हानजा हानजा होननाया बे सलआनो आरो नोंथाङाबोथ मोन जानांगौ थुखैखांनानैहाय न'आव ओं मोसौखौ थुखै खांनानै जोङो फोथारावहाय हेंगारनानै फैनाय जायो आरो दानिसो आं बुंलांनाय नोंथांनि सिगाङाव जा मोसौनो फुथा फोनाय बे फोथाखौ फोननायनि मोनसे जाहोन दङ आरो गोदोनि आबौ आबैमोना होनलांनाय नायमोन नो मोसौखौ लायनो फोथारावहाय हेंगारनानै दोनहैबाथाय मोसौखौ मुफुर मोसाफोरा जाहाथे अरफैया गिनानै खारो बेनि थाखाय जोङो बे फुथाखौ फोननाय जायो होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैनानै फैनानै नआव हानानै लाना थांनाय बेफोर गासै मुवाखौनो ननि उसुं मुदा एबा उखुमावहाय जोङो सारनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो माला सुनानै लानाय दिग्लिलथि बिलाइ फान्थाव थाराय पानिलाव बेफोरखौ जोङो गलिनि उसुङाव उसुङावहाय थेबनाय जायो आरो उखुमावहाय
औ औ नंगौ
उखुमावबो जोङो थेबनानै दोननाय जायो आरो बेखौ
औ नंगौ थारैनो
बेनिफ्राय जोंङो ओ बैसागुनि से खालार बैसागुनि से खालारावहाय जोंहा मानसि बैसागु जाबाय। बेवहाय जोंङो ओ फुङावनो हाइगाव गावनि न'खरखौ फोसाबनानै लानानै ओ गावनि न'खरनि मन्दिरफोरावहाय जोंङो ओ खुलुमनानै बा बोर लानानै नै जोंङो न'नि गेदेमा सुबुंफोरखौबो खुलुमनानै बोर लायो आरो नोंथां बै सानखालि बैसागोनि से सान सानखालि जों ओ उन्दैया गोदोरफोरखौ सनम होयो आरो गोदोरा उन्दैफोरखौ बोर होयो बेफोरदि आरो गियान बेफोरदि होयो आरो बेनिफ्राय जोंङो ओ बेनि नै नै सानखालि बै सागुनि नै सानखालि जोंङो ओ मोसानो थाङो आरो हानजा हानजा गामियावबो मोस सायो गुबुन गामियावबो थाङो आरो नोंथां बेनिफ्राय जों बेयावहाय मोसानायाव मोसानो थांनायावहाय जोंनिनो बर'नि दख'ना थावसि फास्रा आर'नाइ गामसा बेफोरबायदि गाननानै थाङो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंङो बेयावहाय ओ मोसानो था थांनायाव हाय गोबांओ बिबांनि गोबां दामग्रा लानानै थाङो जेरै जोंङो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, ओ जाबस्रिं ओ औवानिफ्राय बानायनानै मोननाय थरखा बेफोरखौ जोंङो लानानै थाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंङो बैसागु खौ मागि हैैयो आरो गामियाव बिनिफ्राय जोंङो ओ स्नि सान बैसागुखौ मोसानाय जायो नालाय बे स्नि सानाव जोंनो गामिनि सुबुंफोरा जा एसे अनसुंथाइ अननानै हरनाय माइरं बा रां रुफा बेफोरखौ जोंङो ओ लाबनानै जमायै दोनथुमफैयो फैयो आरो दोनथुमनानै उनाव जोंङो स्नि साननि उनावहाय जयैनो गामिनि गासिबो लोगो नांनानैनो ओ मोखां नायलायलायनो ओ जायो आरो बैसागु बिदायनि ओ जेरै ना बेदर बेफोरबायदिनो बायनानै नानै लाबोनानै जोंङो जमायै जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो बै बैसागुनि जोबथा खालाराव जोंङो बयबो बिदिनो ज'मा रंजालायनानै बैसागुखौ बिदाय हरो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानोसै जोंङो उनावहाय सावरायबावनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों बिथांनिफ्राय ओ मोनथिनो मानै गोबां खो खोथाफोर मोनथिनानै मोनबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर।
औ नोंथां थारैनो दे नोंथां।
औ औ गोजोन्थों।